सनदांखो हादोना
औ नोंथां खोनादों
ओओ
औ खोनादों नोंथां खोनादों
एरैनो दङना
औ औ दं ओरैनो दं
बिदिब्ला नोंथाङा ओ‌ दसे सम आंनो होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन
औ औ औ औ
बेरायनो होनोब्लाथ' गासिबो मोनथिखायो आरो ना अबावबा बेरायनाय बा अबावबा जायगा नायनो थांनाय ओम बिदिनो उम